ओ खोनादों, ओमफ्राय अबाव?
आं नै माबायावनो सिफुङाव।
सिफुङाव। ओम। मा बानायोमोन दहाय हा? आं नै लामा लामा एसे ओरैनो थाबायद्ला बायदों।
आदसा मोजां दा खबरा?
उम बरिया। खोनाबाय बर्थमान दङ' ओ मोजां। बर्थमान नै फैलायगौ बोथोर एसे लाहार फाहार जादों।
आबाद
ओं ओं बिनिनो एसे माथो होननो।
मा मा आबाद मावगोन फालाय?
माइफ्रा गायनाय सिगौलायनायनि बोथोर फैलायबाय खोथिया फोनांसिगौ।
उम।
बेनि एसे लाहार फाहार खालामदों। थांलाय फैलायाथ' गैया बर्थमान। ओ बाजाराव थांनांगौमोन। दसे ओइ माबा गेसनि साबि नांगौनो।
आदसा।
लायनांगौनो साबि। हा आ दङ दङ दङ दङ।
मोजां खालामना होदोंलै बेखौ ने।
मोजां जादोंथ' आरो एसे।
नोंना आंहाबो थिगानो दंथ'यो।
अ। उम गोसोथोनायफोर दंबा देन गोसोथोनायफोर दंबासो बानायना होजागौमोन नोंसिनि बायदि थाब थाब जागौमोन। रायलायबाय थानो।
गैया आंहाबो रायलायनोनो रावा
माथो दाख्लै ओ माथो दाख्लै बहायबा आलासि जाहैदों?
आलासियाथ' जाहैदोंमोन। जाहैनाया एसे ख'नायाव।
मोजां इन्जय लानांगौलै। आंखौबो लांफाब्रा।
थियावनो र लां फागोन नों
आंबो आंबो सेंग्रा दा आंबो सेंग्रासो।
ओरै ओरैबायदि जायो जों थांनोसैनोलैय खोमबा
ओ
एयाव माने एगदम जेबो माबा गैया आरोखि ना जेबो बानायखानाय गैयि दाइरेक्ट एकदम थदोलै होननाय बायदि जायो दाइरेक्ट जेबो सिगाम बुंग्रायनाय गैया आरोखि
ओ ओ
एकदम हैद फटखे होननायसो जानोसैनों ओं ओ गोसोखांबानो उरायलांबाय। दाखालैनाबो बि दिनो थां औ सानसेखालि सानसे सिगां माबादोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय माब बलालै होनना बुंनायखाय आबायाव उनाव उराय लांफिनलायबाय।
ओ।
बिथांनि
उम फुङाव थांदोंना बेलासियाव थांदों नोंसोरलाय?
जोङो जि रिंगासोयाव थांदों।
ए उम उम।
बिदिनो आम
जायै लोंबोयै फैबाय।
औ ओरैनो आसोलनि माबा खालामबाय एसे।
उम अहाय खालामखो?
नैबेयावनो साखाथियावनो जोंनि जायगायावनो खाथियावनो ओ। ओयहाय सानजाराङाव।
ए।
सावगारि खेबग्रामोननियाव।
हुम उम गावसोरल' सालाफ्रा सिरि सिरि।
सासेयाबा खबर मोनाखै जोंना।
माहाजोना?
ओ माहाजोना।
माहाजोना फन हरदोंमोन फार्स्टआव।
उम।
ओमफ्राय फन हरबाय उनाव खबर लाफिनासै ना गावबो। ओमफ्राय जोंहा नै जोननोमगिरियाबो रांनि एसे
ए। ओं। उम उम।
थेवबाबो थांबाय थाबोबाय गुगाबोबाय। खुनथेमाथे मालाय बहा जानो। नैरोजा खावसे थाबोबाय। बिदिनो थाबोदोंदां उम। थाङो आरो जोंसो जाग्रायाव जों ओ
मालायनि मोनबा मालायनि मोनबा दाब खा उदै होननायनि।
उम जोंखौबो खुरोना आंखौबो
खो गावसोर
आंखौ आंखौ खुरोथ' गावसो आंखौनो खुरग्रोदों फार्स्टआवनो। बेनिफ्रायसो जालांदों उम आंखौ खुरग्रोदों बिसोरो ज'नो आंखौ खुरनायनिफ्राय थाय
ओ ओ
लिद्राफोर जाबाय लिदारनिफ्राय
ओ उम औ औ मानसि फिसानाबो थांखांबाय ने ओ ओ ओ मोजां
खु-खुरलायलायनाय थायो आमफ्राय आरो बेलाय बेबो ज बेबो जयेन जायो जोंजों मा-मानसि गिदिरा ओ मानस गिदिराबो जइन जायो। दाखालियाव गैया थांनाय बैस सोरनियाव आंजों बाजौ रां बिहरथारजादों। मानि गावनियाव गोमायोब्रा नैबे मानसि गिदिरा। आं मानसि गिदिर जां जाङा।
गावनियाव
दाथ' गैला मानसि गिदिरा।
जाल्लासो ओं ओं
औ फ्राय गावनियाव गोमायो। उम
गावनियाव
ओ दालाय खेबसेबो बिजनियावस बिजनियावसो दङैमोनना खेबसेबो।
खम सेैथान बे बिजनियाव
थांनाय बोसोराव
बिजनिआव आं थाङाखै खोमालै
थांनाय बोसोराव बिज बिज बिजनिआव थांदोंब्रा जो-जोंखौ
ओ जोंजों सानजों अ औ जों सानै जों अम अम ओम जों सानैजों।
आंखौ थगायहरलायनाया ओमफाय बिनि उनाव दाख्लैनियाव-दाख्लैनियाव आं जों जर जबस बिहर जादों। ओ गावहा
हरबाय ओमफ्राय हरदों
हरदों हरनांदों
दाख्लै दाउ-दाउ खासि नागिरहरदोंमोन ओमफ्राय दाउ खासियाथ' आंथ' बारा ख'बर मोना बिसिनाव प्रियांका मोननाव फन खालामदोंमोन आं बेबो इस्कुलावसो दंहैयोमोन ना मामोनथाय
आतसा जायखिया मुंखौ बख'नाङानोलै
अम अम अम बिसोरनाव थांबाय ओमफ्राय सासे मादैनाव सोंदोंमोन आं बिसोरखौ फनखौनो ह'मासै हरफिनासै है थाथोंसै होननानै
अम औ जानो मोन बिबा
जानो अबाय जागौमोनथाय अबेबाफोर जायामोन बे ज'नो गावसोर
अम अम अम
बेनो ओमफ्राय जोंनावबो जेरावबो थांनांगौ फैनांगौ गैया
दा फैनायखौथ' जेबो गैथ'आलै
ओं
दा थ' बर्थमान जोंनाबोथ' जोबहां-जोबहां खामानिया
अम खोरोमदाव खोन्थाखांबाय
नै बे माबा दंबावो मास से दंबावो
अम
बे ओं ओं बेयावनो जोबसिगोन
अम फैबावगोनलै बे गोदान आब
फैथ'ला बन्द' बन्द' खालामहरबाय बिसोरो
ए फाय गोदानन फैया होमबा।
दसतानिफ्रायथ' बुंनो हाथ'लालै जोंनै सेरजा खाम सिफुंसो बानलाबायना फानगासिनो
रां खामायदों होमबा।
बिदिनो खामायनांगोनथ' एसे तान जागोननो देजायोलै होजायो माथो आखायाव मानि
होजाखागोन होजानायालाय ओरैनो मोनो होमबा
औ बेबो मोनसे एखमबा आखाइयाव होजायो एखमबा आथिङाव हो- जायो एखमबा हाबजायो।
आथियावलाय मानो।
आइ एखमबा दाननाया बुं फैनो नागिरोना मिचिन बाहायलाबायोना बै माबा हाग्रा मेसिनफोरखौ गिदिर गिदिरखौ मिचिनजों होनायाव होमबा आम मेगनाबो एकदमबारे खोबथेजोबथार नांगौ नोंङाबाथाय जाया
गानग्रा गैया होमबा
गानग्राया गानो एखमबा गाननायालाय गरम बोथोराव नै दाबादि बो बोथोराव गानथावजाया जेबो खुगाबो खोबथि जाया खुगा खोबथेबाबो गोलोम दैजोंनो हां मोना मोना मोनलायनाय जायो।
उम
एखदमबारे जोंनो दानो नोंसिनि गामिनिया
माया ऐ मानसि गाहाया ना
मानसि हाया गोजौआव रोङा गोजौआव रोङा मानसिखायासो मानसि मानसि गैया ब नै इसे इसे दा मोनबाय थायो
मोजां
दाबो न' बानायगासिनो बिसोरनो
ओम
जेन जेन एसे साथाम उम गोजाननि सानै दं
उम
साथामजोंनो होगासिनो हो
गोजाननिबो दंलायबावो उम अ मोजां जायोना होमबालाय आरामनो संनाय संनाय जानाय
ने नेग्रा नांगौना जा जायगाखौ
ओ हौवा हिनजाव
हौवासो हिनजाव मानसि थानो हाया बाव उम हारसिं
ओम आरो इलाय लोगोफोरबो थाफाबानो हाबाय
लोगोफोर थाफायो एखमबा मालाबा मालाबा एखमबाल' जाखायोलै हारसिंङा गोबावजों खेबसेल'फोरल' जायो
ओ लोगोआनोसै होमबालाय फ्राय
नोंनाथ' रायनांगौआ जोबसिगोनबो खोमा ने?
आंनो रायलायनांगौआ जोबथ'आलै दिनै दाजोंसो नोंजोंसो खननै जागोन हो मानसि फिसाजों मानसि फिसाजों खेबनै रायलायबाय आ आमफ्राय खनसेया मोरैबा सेब जायाखै
आटसा उम
उम बेबायदि जादों खिजानाय जायाखै ओमफ्राय मानसि फिसाजों दहाय फुङाव जाबाय सासेजों
उम उम गोदान ना एखायनो
ओलै मा रायज्लायनो मा मानो
बिदि जायो खिन खिन्थु दा नों बांसिन रायलायनांगोन आंजों
ओ ओ
माने बेखौथ' मिथिखायाखै होनबा नों
ओम
नों आंनाव हरदोंना
नों हरफिन नांगोन
स्निजि स्निजि जौखोन्दोखौ नोङो रायज्लायथारनांगौ दा
ओ
आं नोंजों थामजिल' रायज्लायगोन थामजि थामजि जौखोन्दोखौल' आं नोंजों रायज्लायगोन ओ स्निजि नों दा आंजों बांसिन लायरायनांगोनब्रा नों
म औ अ आंसो आंसो आंसो आंसो हर दं नालाय उम उम ओम थिगैनो दं उम उम उफाय गैया थांनानै रायलायनांगोन नों आंजों उफाय माथो खालामनो नङा होमबा ओम जोमसै बारा गोबाव गैला
मोनाबायबो नालाय होननायसो जानोसै मोनानायजों जोबनायजों थांसै न'आव थांनाया दा दसे फैफिनसै